हेलौ हेलौ अ
गिबियावनो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय सानजौफुनि आतसा
नोंथांनिसिमबो
आ बिनों जोङो दिनै मोनसे इम्परटेन्ट टपिकनि सायाव जोङो राव रायज्लायनो सानबाय
दे मा टपिक जागोन बेयो?
टपिकआ जाबाय जोंनि बारहावाया जोंनि माबायदि खहा खालामदो बारहावा गुबुंले बारहावाया बेनि सायाव जोङो सावरायनो सानबाय। नोंथाङा रेदि?
अ जागोन दे। दे नोंथाङानो गिबियावनो बुंदो।
ओ थिगानो दं बे जोंनि जों बारहावाया जोंनि अक्सिजेना जोंनि थाखाय जोबोद दरखार ओंखायनो बे अक्सिजेनखो जोङो मोजाङै ओ बांहोनोबा मोजाङै लाखिनो थाखाय जों दफां लाइफां गायनांगोन। बेनि सोमोन्दै जोंनि ओ फरायसाफोरा एसे एनै जोथोन लादोंबाबो जोंनि गारजेननिफ्राय जोङो बे माबाखौ ओ मा होनो बे सांग्रांथिखौ जों मोननो थाङाखै बे सांग्रांथिखौ मोननो थाङैनि जाहोनाव जोंनि ओ फरायसा जे दंफां गायनांगौ बा जोङो गावनि बार्डे खालि दंफां गायनांगौ। नाथाय न'आव फैनाय लोगो लोगो बिसोर मा जाखो बेयो बावगार फैजोबो थ' बेनि सायाव नोंथाङा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो?
बेनि सायाव जुदि जों गासै ओ बिमा बिफाफोरखौ माने माबा खामनो होयोब्ला जों गिबि गिबियावनो गामिनि ओ माने सुबुंफोर जानानै जों खामानिखौ मावग्रोनो नाजा जानांगोन माने ओ गासिबो गामियानो माने मोनसे इदि हाबाफारि लानांगोनकि एसां माहासेयाव एसां जेनेबा गासिबो गामिया माने गावसोरनि गामिखो साखोन- सिखोन लाखिनायजों लोगोसे फांफा फांफा दंफा जुदि माहासेयाव ओ गायनो हाबाबो साफ्रोम माबाया माने ओ सुबुंफोरा होबाथाय जोबोर मोजां जागोन गोबाङैनो माने बिफांफोराबो बांगोन लोगोसे ओ गावसोरनि बिमा बिफाखो जुदि सामलायनाय नुयोब्ला मानो गावसोरनि गथफोराबो माने ओरैनो बुंलायनो नाङा ओरैनो थामाने माबा हागोन ओ माने इसोरनियाव गियाना हाबगोन आरोखि जोङो माने बिफां -लाइफांखौ गायनांगो आरो लोगोसे जोंनि फरायसालिफोराबो बेफोर हाबाफारिखौ लानांगोन माने उन्दै समावनो जुदि नोङो गियानखौ सोना होनो हायोबा ओमफ्राय बे गियाना माने गासै जिउआवनो थामाने थायो नालाय। ओंखायनो जोंनि जि ओ एल पि एल पि आवनो जुदि फोरोंगिरिफोराबो मोनसे माने माहासे माहासे इदि मोनसे हाबा फारि लायो जे ओ माहासेआव जों बिफां फांसे गायगोन जयैनो लोगोसे नांनानै नाथाय बे गियाना जुदि एल पि आवनो हाबजोबना थायोबा ओमबाथाय इसोरो माने मालाबाबो इसोर बे गियानखौ नागारनो हानाय नोङा इखोनो सानोखि ओ अ इखायनो आं सानोखि जेनेबा गिरिनिबो बिबान थायो
ओ थिगानो दं बे ओ जोबोद जोबोद मोजां पइन्ट बियो
औ औ नोंथांनिसिम औ नोंथां नोंथांनिसिम आङो मोनसे माने नोङो नोंनि इयुन जिउआव
ओम
इउन जिउआव तारमाने दे नोंथाङानो कुइसन सोंदो दे सोंलुखौ सोंलुखौ
गारजेना गारजेना गारजेननि दायथ'आ फैगोन जेब्ला जोङो समाजाव मोनसे बायद'था खालामो बा जों स्कुलनिफ्राय मोनसे बायद'था हरो बे बायद'थाखौ हरनायखौ नोंथाङा नोंथाङा मा खालामदो कर्स खालामदों जोबोद मो जां बे पइन्टआ बे पइन्टजों जोङो निस्सय जोंनि समाजाव बा जोंनि मिथिंगाखो रैखा खालामनाय फारसे जों सांग्रांथि रेसपनसिबोल रेसपनसिबिलिटिखौ जोङो बुजि मोनगोन थ' थिगानो दं थ' बेजों लोगोसे से ओ जोंनि जोङो जोंनि माबाया जिखिनि जे जोंनि ससियेल मिडिया बे ससियेल मिडियानि जोहै जोङो ओ गथ'फोरखौ बा जोंनि फरायसाफोरखौ बा जोंनि दंफांखौ जे जों गायनांगौ मिथिंगा जे रैखा खालामनांगौ बेनि सायाव आङो खोब बारा जों दङो ना गैया नोंथांनि बायदिब्ला आं बारा नुनो थाङाखै ससियेल मिडियाआव दं ए
ओ फाइभ जुनावल' नुनो थाङो बेफोरबायदि माने भिडिअ लानाय भिदिअ बा फट' लानाय खिन्थु बेफोरबायदि सानफ्रोमबो नुनो थाङा
ओ बेयो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बियो जे ससियेल ओ ससियेल मिडियाआव बिदि गैया ट्रेन्डदिं गैया। जे जों मिथिंगाखौ रैखा खामनांगौ दंफां गायनांगौ माथ्र फाइभ जुन खालिल' बेबो बेबो सोरबा दुब्लिगेट फट' खेबावोसो सोरबा गायखानायखौ सोरबा गायखानाय खौ मा खालामो सोरबा गायखानायखौ ओ पट' लाफ्लायोसो सोरबा खायसेया बेफोरबो जोंनि थाखाय साननो गोनां अ थिग थिगानो दं थ' जोंनि बर' समाजा बिनि सायाव माबायदि सांग्रांथि नोजोराव।
बर' समाजाव आं बेखौनो सानोखि जोंनि बर' समा एसा एसां बिदि बिफां गायनायनि एसां माबा थाया जिहेथु माने बिफां गायनायनि थाया इखो आं बिखो माने बुंगोन। माने दोङोबो गैयाबो बेफोरबायसि। नाथाय जों लाबोनांगोन। जों गासै साफ्रोमबो माने जों जों मोनसे ओ मा होनो जुथुममा माने मा फोनगोन बिखो मोनफा मोनफा टिमफोरखौल' बुंबा जाया मानो होनबा जों इ बुहुमा जोंनिनो गासै सुबुंनिनो इदि सोरखौबा एबसुफोरा मानो हामा इ इउपि माने इदि बुङो ना मानसिफोरा नाथाय आं सानोखि राजखान्थियानोजा अ समाजखान्थि हानजाखौल' माने दाय-दायथ' होयो सुबुंफोरा नाथाय आं सानोखि बे बुहुमा गासै सुबुंनि नालाय। बेखायनो गासै सुबुङानो माने नि जि निजि बे दायथ'खौ लानो नांगोन। आरो जुदिस सो गासैनियावबो सानखांनाय फैया खिन्थु जायनियाव सानखांनाय फैदो जेरै जोंनियाव दा सानखांनाय फैदो जों बे सानखांनायखौ माने ओ गुबुननो होनो नाजानो नांगोन आरो।
थिनो लुबैबाय जोङो मिथिंगायारि सम्पद हिसाबै दैया मोनसे मिथिंगायारि सम्पद जोंनि बे बे दैखौ जों बाहायनायाव गोबाङानो सांग्रां नङा। आं नुदों थारमाने ओ एसे खुगा सुनो थाख खाय जोङो टेपखौ बन्द माने अन खालामना दोनबाय थायो खुगायाथिं सुबाय थाबाय दैया थांबाय आरो मालाबा खायसे खायसे जागाफोराव नुदों आङो टाउनफोर बा बिदि गामिफोराव ओ सोरबा सासे सानैया दैखो लांबाय ओमफाय बेखो दैखो बन्द' खामनो थाखाय माबाबो गैया माने माबा खफाबो गैया दैया थांबाय थायो थांबाय थायो थांबाय थायो टेप गैया अ जों बेफोर नुनानै आं दुखु मोनो जे जाय दैखो खो लानानै राजस्थान बायदियाव इमान दावराव माने मानसि सान मानसि सानसि फिन थाङा थैलायदो दारमाने बे दैनि थाखाय त' जों बे जिब जुनार थैयो जों बे दैनि फारसे जों सांग्रां नङा लोगोसे जों दै जों हा सिंनिफ्राय मोनो खिन्थु खिन्थु बे सिंनि हाखराथ' मोनसेल'ना। दा बेलेग बेलेग हाखर दङ जोंहा ओ सिङावथ'। सिङावथ' मोनसेल' हाखरा जोंनिया। थ' जोङो दैनि फारसेबो बिदि। ओ सांग्रांथिखौ। लानायखौ आं लुबैयो नोंथाङा दैनि सायाव माबाय मा माबायदि सांग्रांथि जानायखौ लुबैयो।
दैनि सायाव जेरै नों नोंथाङा जि बुंदो माने जोंनि सरकारि जि दै फैयो इखौ बा साप्लाइ साप्लाइनि जि दै बे साप्लाइनि दैयाव माने टेबा दंङो खिन्थु टेप मारि जाया बेफोर बायसा। मानोहोनबा बै गुदिनिफ्राय जुदि हेगारना हरनाय दैखो। नाथाय इ दैया फैबायानो थागोन फैबायानो थागोन। एखो बन्द'बो खालामनो हानाय नङा आरो खायसे खायसे ओरैबा बि ओ न'खरबो दं जि जायहा माने दै दोनग्रा माने मोनसेल' बाल्थिं थागोन। इदिनो आरो ओमफ्राय। मोनसेल' खान्था थागोन बेफोरबायसा। ओमफ्राय जुदि बे सबबो माने ओ फरथि जायोबा ओमफ्राय जोङो माने खायसे न'खरनिया थारमाने ओ दैखौ बुथुमनो थाखाय जुथुम माने बुथुमना लाखिनो थाखाय जेबो गैया जायो बेखायनो आं सानो जे टेपखौल' होनाय जोंना टेबखौ बन्द' खालामनो हानाय जि राहा बेखौबो लानो नांगोन सरकारा आंनि मथेबा। आरो लोगोसे खायसे इदि सुबुं दोङो दोङो जि जेनेबा ओ माने धोनिफोर माने आं बेखौनो बुंगोन धोनि। नायखो लांजाया लां-लांजागोन ना
ओम ओम ओम जायो। जागोन दे जासिगोन ओमफाय बे जाबाय बे जाबाय। बिथियाव फै नैथियाव नोंथाङा नुदों साउन्ड पलिउसननि फारै जोंनि मनसिया सांग्रांथि नङा सांग्रां गैथारा। बै मालाबा मेट्रिक फरिखा आनजाद थाबाबो एक दामना होयो आरो बिदिनो सउन। एसे खम होबाबो जायोमोन खिन्थु। बा हरनि बारथा एथासिम हाबाफोर बायदि इमान। दामना होयो बावहाय मानसिफोरा उन्दु लांदोंना लाङाखै बि सायावबो मानसिफोरा मा गैया माने जेनेरेल सांग्रांजा खमन सांग्रां कमन एवारनेस होनब्ला बेबो गैया आं बेखौ बोरैबा नाङो एखनबा साननानै बिनि थिख नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानोना?
औ बुंनोबो सानो माने मोनसे निजे निजिनि माने निजे निजे सानना साननांगोन आरोलै। औ माने निजे निजेनो साननांगोन आरोना इ बाथ्राखौसो जों बेसे इम्परटेन्ट इयो। एसे इम्परटेन्ट अ बुजिनांगोन गाव बुजिनांगोन माने निजि निजि बुजिनांगोन नों जुदि नों जुदि, नों जुदि कमन सेन्स नों जुदि नोङो जुदि सोरखौबा एगेेनसाव लानानै जेनेबा बेफोरबायदि जेनेबा साउड पलिउसनफोरखौ खामोबा नों नोंखौबो नोंखौबो उनाव आरो नों नों माने जेनेबा गुबुन सुबुङा एगेन्साव आरो नोंनिबो खहा खालामनो नाजागोन बेखायनो सानोखि रावबो रावनिखौबो खहा खालामनाङा आरो गासिबो माने गुबुननिखौबो साननांगौ एसे एसे। आरो साउन्ड पलिउसनजों लोगोसे निजनि बो खहा जागोन गुबुननिखौल' साननानै जानाय नङा निजिनिबो खहा जायो बेखायनो बे साउन्ड पलुसनखो एसे ख खमायनो नांगो आरोना।
जों जों गावदो गाव सावराय दोसो जों जों बयनिबो मोजांनि थाखाय जोङो बिदि माबालागै थांथ'वाखै जोङो ओमफ्राय सेकेणड खोथाया जाहैबाय जोङो जानाय लोंनायनि फारसेबो जोंहा सांग्रांथि गैया आङो आं मा सानो जों जानाय लोंनायाव साबधानांगोन मान बे हरनि बासि ओंखामफोरखौ जों हानाय माने फरायसाफोरखौ जाहोनोङा बारा। हरनि बासि जे थायो। बेफोरखौ जों हानाय मानि फरायसाफोरखौ बा जेरै हखिन जाया माने फरायसाफोरनो जाहोनो नाङा बे बेहाय थारमाने ओंखामनि जि गुन दोङोमोनना बे गुना थारमाने ओरैबायदि थाहैया बहुत खम जाहैयो। बेफोर जानायनि फारसेबो जों सान ओमफ्राय आखाइ सुनाय हाइजिनखो जायखौ जों आखाइ सुनाय साफा साखोन सिखोन होनना बुङो बेखौबो मोजाङै आं सुनायखौ बहुत नुवा आरोखि न'निफ्रायनो थारमाने मोजाङै बुं बुङैनि खारनाव गथ' फोराथ' आरो मा इसोर आखाइ सु आबाबो जागोन ना। जोङो गारजेन हि बायै गोसो होनांगोन। औ नोंथांजों सावरायनानै आं जोबोद गाहाम मोनबाय दिनैनि सावरायनायखौ अ
सावरायना जोबोद गाहाम मोनदों।
जियानो जा जोङो सम मोनबा उनाव रायज्लायबावनोसै।